हेलौ
हेल'
अ
गोजान गोजोन मोनानि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय दा भाइया मा खालामबाय थादों?
आङो दं नानै दोनथायायो
अ आतसा
आं दा नोंनाव फंनैसो खोथा बाथ्रा सोंनि
अ सोंनो हागोन दे सोंनो हागोन दे औ जागोन
दा जोंनि बर'नि गेजे जेराव बबे ओंख्रिखौ बर' बिजाबाव फेभरेट सानना लायो आरो सबेखौ साबसिन आरो मैगंखौ ओंख्रिखौ सानना लायो दा बेखौ बुंनानै
उम ओंख्रिखौ जोङो बुंनो थांबाथ' जोङो अनला ओंख्रिखौ आरो मैगं होनोबा मैगंखौ आं मोजाङै मिथिया माखो होनो
औ ओमफ्राय आं दा सोंबावनि
ओम सों।
दा जोंनि बर'नि गेजेराव सावथुन मुलुआव हाबग्रा बिसोरनि हिर'यिन आरो हिर' बिसोर खौ सोर एक्टर आरो सोर हिर'यनखौ नों साबसिन हामसिन मोनो नोंनि गोसोजों नोंनि
अ अ आं मोजां मोननाय बुंनो थांबाथ' जोंनि बर'नि होननो थाङोबा हिर'आ लिंसारखौ मोनो बिनिफ्राय हिर'यिन आ ओ फुजि फुजियानो।
औ औ। दा ओरैनो नोंथाङा ओरै माबाफोरसो मावबाय। नामा
आं दा मावनाया आं बिदिनो वेदिं भिडिअ' इदिट खालामो। आरो। बिनि गेजेर गेजेर वेडिं भिडिअ'बो खेबो
औ औ ओरैनो केमेराजों खेबनाय जायो ना माजों खेबनाय जायो डे एस एल र जों
अ आं केमेराजों खेबो सासे लोगो दं बिथांजों थांफायो एसिसटेन्ट महरै। बेनिफ्राय भिडिय'खौ आं हारसिं एदित खालामाो न'आव।
अ ओमफ्राय ओरैनो एडेटनि सायाव। केमेरानि सायाव ओमफ्राय। पार दे लानाय जायो ना ना ओरैनो मान्थलि लानाय जायो ना ओरैनो सु सुटिंखौ ओरैनो सानबेसेजों लानाय जायो।
बिदिनो हाबायाव वेदिंखौथ' जोङो बिदिनो वेदिं मोनसे हिसाबै लानाय जायो।
औ औ।
मोनसे जेनेबा मोनसे खामानि बायदि
ओमफाय आरो हाबा हुबायाव लांङोबा जेनेबा जायबा हाबा जाग्रा बा नोंसोरो कनटेक। माबा मोनसे सोरबा सोर कन्टेक्ट लानानै नोंसोरो लेंहरो ना ना नोंसोरो ओरैनो एसे सासे सोरबाफोर जेरैबा नोंसोरो लागायना। होग्राफोर थायो नामा?
बिदिनो मालाबा बिदिनो सोरबा लागायना होग्रानिफ्राय मोनो बिदिनो दडाइरेक्टबो मोनो मालाबा ओ सिनायखायो जेनेबा जाय लिंहरगोन क्लाइन्टा जोंखौ सिनायखायो मालाबा टाइमाव आरो मालाबा लोगोफोरनिफ्रायबो कन टेग जायो
औ औ ओमफ्राय ओरैनोमोन ओरैनो हाबा मोनसेयाव जेनेब बा हाबा मोनसेयावथ' नोंसोर खेबहैबाय दा जेनेबा इदिट इदिट सेसेवखौ नोंसोरो दा इदिट खालामबाय दा बि इदिट बेखौ जानायनि उनाव दा नोंसोरो बेसेनखौ बेसेबांसो ला नाय जायो ओरैनो
माने
अ इदिट इदिटनि रांखौ बेसेबांसो लानाय जायो बाजेटखौ
इदिटनियाथ' बिदिनो नैरोजा ओ थामरोजा बिदि लायो
अ ओमफ्राय ओरैनो बायदिसिना सर्ट मुभि बा ओरैनो मिउजिक भिडिअ' बा बेफोरबायदियाव एसे बाहागो लाफेरबायमोन नामा
आङो आंथ' बिदि मिउजिक भिडिअ'फोर खेबाखै बिदिनो लोगोजों एसिसटेन्ट थांफायो बिदिनो आं हाबानिखौल' इदिट खालामो
अ ओमफ्राय दा नोंसोर बे इदिटजि इदिट बानायबा बिनि रांफोरखौ दा नोंसोर बबायो रानो ना नों हारसिं लायो
ओ लोगोजों राननाय बायदि जायो लोगोआ लोगोआ खामानिखौ लाखियो बिनिफ्राय बियो आंनो हरो बिनिफ्राय लोगोनो लोगोआ बायलासि बाहाय लागोन बिनिफ्राय आंनो बायो हरगोन
औ ओमफ्राय ओरैनो बेफोरबायदियाव थांनायाव मालाबाफोर समाव माबाफोर जेंना एबा खस्थ' थफोर मोनदोंमोन नामा?
बिदिनो बिदि खस्थ' मोननायथ' गैया बिदिनो अखा बोथोराव एसे खस्थ' जायो माने जों बाइकजों थाङो बिनिफ्राय माखासे इलेक्ट्रनिक बुस्थु थायो बेफोर हामा जायो माब्लाबा समाव अखा सिनानै आरो मानसियाबो लोमज जायो अखाफोर हानाय अखा हानायजों
अ आतसा दा दा नोंथाङा सावथुन मुलुगाव केमेरामेन हिसाबै थेवबो एसिस टेन महरै जेनेबा बबाव अबाव खेबेन थांनो लागाबा दा बे हौर सावथुन मुलुगाव बा खेबनो लागाफोर मोनोबा नोंथाङा थांनो हागोन हाया बे बायदि
आं दा खेबनो गोनां मोनबा खेबनो हागोन ओ हागोन खेबनो इदिटखौबो खालामनो हागोन
औ दा आं फंबाय फंनैसो सोंबावनि
अ
माब्लाबा समाव इदिट सिदिर बानायनाय बा मानायफोराव ओरैनो जेंनानि गेजेरजों माबाफोर खस्थ' फोर मोनदों नामा माब्लाफोर एसे सोरबाफोर जाहैबाय इदित बानायनो होग्रा जाहैबाया माबाफोर इदित बानायनानै होग्रा एबा सोरबाफोर भिडिअ हरनाय एसे खेंस्लाय नोंथांखौ माबाफोरफोरखौ बुं रदो नामा?
बिदि बुंनायथ' गैया ओ बिदि भिडिअ इदित खालामनो प्रब्लेम बा जोंना कारेन्टनो माब्लाबा टाइमाव थाया कारेन्टा। ओ बे जेब्ला भिडिअ एक्सपार्ट एबा कपि खालामो बे टाइमाव कपिया कमप्लिट जाहां जाहांबा कारेन्ट थांनो हायो बेनिफ्राय ओ बेयावनो बिदिनो आरो
औ अ ओरैदो ओ मा माबा सोंनो होनदोमोन?
ओ नोंथाङाथ' आंनाव गोबां कुइसनस सोंबाय आं नोंथांखौ सोंनो हागोन नामा?
अ सोंनो हागोन दे नोंथां। दे बुंनायनाय।
नोंथाङा ओ जिउआव मा खामानि मावनानै बयनिसाय गोजोन गोजोन मोनो बांसिन गोजोननाय मोनो?
आंथ' दा आंथ' दा खासार रायनो मागोन नालाय आं हाइस्ट इन्जय मोनो होनब्ला मानो होनबा आं खासारनो हाइेस्ट मोजां मोनो मानो होनबा बा आंनि टारगेटआ दा बेनो आरो।
उम
बिनिल' नङा देसुन आं खासारखौल' मोजां मोननायखौबो बुङा। इजों लोगोसे माबा मोनसे जब माव वाय बा माबा मोनसे दे बेयो लोगोसे गावनि लोगो गावजों लोगोसे फरायनाय एबा बा जब माबा मोनसे लोगोआव माबा मोनसे नङा मोनसे थांफानाया एसे गावनि थाखाय एसे मोजां मानो उनावबो इयुनावबो एसे गोजौ थाखोआव लेभेलाव गाखोनो थाखाय मोनसेबा मोनसेल' दोन खामानि दोल' जाया होननानै आं मिथिखायो। बिनिखायनो बिदि फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे जब मावोब्ला एबा नोंनि इयुनाव माबा मोनसे साक्सेसफुल खालामनो हानाय खौ माबा मोनसे लांफ्लानो हायोबा मोजां आरो
नोंथाङा ओ मालाबाफोर एबा ओ‌ कालसाराव नोंथाङा मोजां मोनो होन्दों ना कालसाराव थाना नोंथाङा उम मा मालाबाफोरो मिउजिक भिडिअ बा ओ सावथुन उम फिल्मफोर बानायफेरबाय नामा?
औ आंहाथ‌ फिलिम फिलिमबो दं। फुल मुभिबो दं दंनाया आं ओरो इ दाना बिदि मिउजिक भिदिअ थ‌' गैया। गैनायालाय एसां उम फुल मुभि हिसाबै दा बिलिन बै बिलेन रल हिसाबै लायो। आंनि दा साव थुन मुलुगाव आगान होया मोनबा जाबाय। सेथियावनो दियार डाइरेक्सन एक्टरजों मोजां मोननाया खाना बिनि उनाव गदाय बेनि उनाव दोहौ बिनि उनाव आंनो नां गौ बेनि उनाव जौमोन बिनि उनाव राहा
नो मोनसे दङमोन बे मोनसेखौ आं बावबाय मामोन ओरैनो दा थ' इदियाव दा आं समनि आंखालाव एसे आं दा सम होनो हायाखै नालाय। बेनि थाखायनो आं दा एसे बेस थ' दं आरो मानो होनोब्ला सावथुन मुलुगाव आं आगान होथ'वाखै नै दा आं गेप्स थानाया बोसोरनै जाबाय लें हरो लेंहरो खिन्थु आं थांनाय जायाखै आरो
उम
गि बिजों बिजों बिजों लोगोसे आं दा शत मुभियावबो आगा आगान होयो आरो।
ओम नोंथाङा एलबाम एबा सावथुन नायनानै गोसोखो बोरै मोनो
आंथ दा सावथुन बानायनानै बा मानानै आं जा रुखो आं मोजां मोनोना बे रुखो आं जुदि मोनोब्ला आं गावखोनो गाव जोबोद गोग गानाय एबा गावखोनो गाव जोबोद मोजां मोनो। मानो ओनबा आंना इनथारेसआनो बुहुत दंखायो आरो इयावनो स मानो होनबा आंनो बुहुत इन्ज जय आरो जोबोर मोजां मोनो। बेजों लोगोसे आं थांनाय बोसोराव ओरैनो सना माइनाव सना माइनाव ओइ बरमायाव आं बेयावबो आगान होदोंमोन। एबारबो लेंहरदोंमोन। आं इयाव समनि आंखालाव आं दा थांनो हानाय नंला आरो बेखिनिखौ आं बुंबाय। नोंथाङा माबा सोंबावगोनां दं?
नोंथाङा बेनि अनगायै ओ गुबुन गुबुन जेरै बेरायनाय बायदि आरो माबाफोर ओ जब मावनाय बेफोरबायदि गोसो दों नामा?
आंथ इदि जबख मावनाया इदिनो मावो। जबल नङा ओरैनो आउदनिबो इसे खामानि मावो। मावनायालाय ओजों लोगोसे न'खरनि एसे खामा थाबाय। जों आरो एसे आखाइनिफ्रायबो एसे आखाइ खरसा बो दिहुनो जब थ एफा इदि मोजां आंथ गैया गैनायालाय
उ आरो इदिनो बेरायनो गोसोफोर जायो नामा?
बेरायनोथ गोसो जायो। मानो ओमबा एसे बे नोंहा बेरायनो बेरायनाय लोगो लोगो होनोब्ला नोंहा एसे एखे एसे आ खायाव रां रु फा थायो थानांबाय। बेजों लोगोसे नोंहा बेरायनाय लोगो लोगोनो नोंहा आखयावबो एसे बुरजाया बाजेटआ एसे बुरजा नङाब्लाबो जाया। मानो होनब्ला बेरायगोन थांनो लुुबैनायालाय मा जानो। नोंहा फारसेथिं रांङानो गैयाब्ला नों थ' बेरायनो हाया। बिनि थाखायनो जोङो रांनि गोनांथि आरो।
उम। ओ नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंनो सानो नामा?
औ सोंगोन।
सोंनो हागोन।
नोंथाङा दा एसेबांदि केमेराफोर खेबबाय थायो एबा माबाफोर काल्सार लाइनाव नोंथाङा एसेबो गोसो जागोन ना जाया बायदि बेफोरनि बागै गुवारै एसे फोरमायना हागोन ना नोंथाङा?
उम बिदि आङो कालसारावबो गोसो दोङो बिदिनो ओ एलबामफोर बानायनो गोसो जायो। ना-नाथाय ओ गोबां रां खरसा जायोना बे फोराव बेनि थाखाय बानायथ'वाखै ओ उनाव बानायगोन आङो लासैनो। ओ बिदि केमेरा खेबनायाव आंहा गोसोबो गोसो दोङो नाथाय ओ आं दा केमेरा लाथ'नाय जायाखै ओ उनावहाय लागोन आरो। बेनिफ्राय आं हार सिंनो दा आं गुबुनजों ए-एसिसटेन्ट थाङो नालाय आं दा हारसिं मावगोन आरोना।
औ।
बेखिनियानो।
नोंथांनि गासैबो सोंनायखौ आं गो आं गासैखौबो मोजां मोनबाय। नोंथाङा गासै आं जेरै फिननाय फिननायखौ होबाय नों थाङाबो खुईसन सोंबाय बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबाय आसा थाबाय नोंथांनिसिम। गोजोन्थों नोंथां।
दे